खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
मा खालामदोंमोन नोंथां?
नै आङो माने मोनाबिलि जाबायना एसे लामाथिंनै बेरायनानै माने थाबायगासिनो दं आं।
अ नोंथांना खबरफोरा माबोरै दंमोन दासान्दि?
औ खबराथ' इदिनो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो। अ
ए नोंथाङा ओंखाम जाखांबायमोन
औ जाखांबाय नोंथां दहायनो माने बार'ता माने सानसौफोरनिखौ जाखांबाय आं
ओ आंबो जाखांबाय दहायनो जादों जानाया सानजौफुनिखौहाय
मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां
अ जोंहाथ' इदि जोगोनारजों माबामोन बयलारमोन नोंथां
ओ माने आं नोंथाङा जुदि नोंथाङा ओरैनो दङब्ला बा सम दसे सम होनो हायोब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो जुदि नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला
औ नोंथां हागोन दे हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
अब्ला जों आवगायदोननोसै नामा नोंथां आयदानि सायाव औ दे आयदा लानायानो जादों जे आबाद आबाद-आबादजों जों मा मोननो हायो बा जों मा मुलाम्फा मोननो हायो ना आबाद मावनानै जोंहा जेबो मोना जों बेनि बागै नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे जों जोंहा मुलाम्फा दं ना मुलाम्फा गैया आबाद मावनानै
औ औ नोंथां ओ जों आबाद बुङोबाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि आबाद दं बे ओ जोङो गिबिआवनो जों बर' हारिया माने फार्स्टावनो मावखायो बे थ माने जोंहा बयनिबो न'खर-न'खर मावनायखौ नुनो मोननाय जायो जाय आबाद बेखौ बुंनो जोंहा माइ आबाद आ बिनि अनगायैबो जोंहा आबाद होनोबा जों जा मैगं थाइगं जों माने न' न'फोरावनो गायना ला नाय बेफोरखौबोथ बुङो नालाय नोंथां बेफोरखौबो जोंआ न'न' गायना लानाय खौ नुनो मोननाय जायो जेरै बिदिनो लाइ-लाफा मेसें बोथोराव लाइ लाफाखौ गायो दा नै बे दैलां बोथोरावथ' जोङो बुङोबा बिदिनो लेस्रा ओमफ्राय खांख्रि खला होननाय जोंथिं नोंसोरनिथिं मा होनो मिथिया आं बिदिनो आरो बुङो औ औ बिदिनो माने गोबां रोखोमनि नुनो मोनो। आरो दा दानि जुगाव माने दा नैबे दैज्लां बोथोरावबो जों माने गायनानै नफोरावनो गाय नानै माबा मोनो आरो बेखौ गायनानै जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो। थ बेफोरजों रांखान्थियारि अम इमान मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोननाय जाया माने जाय समाव माने। जोंङो बे नै दा दैज्लां समाव जों बेखौ माने। अबबा दुब्लि फोथारफोराव गायसोनो हाया नालाय अबबा बोरि। हाफोरावसो गायनांगौ जायो बेफोरखौ माने दैनि जाहोनाव बेफोर थैलांनायनि माबा थायो। बेखायनो जोंहा बिफोरखौ माने इमान आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो जोंनि बर गामि। बे समाजफोराव आरो ओ बेनि अनगायैबो आरो जोंहा ओरै गय बागान फोर खामनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो थालिर बागान गय बागान इदि। बिदिनो गोबां रोखोमनि माने। ओ लबार बागान बिदिखौ खालामनानै माने औ रांखान्थियारि गोबां आरजिनाय खौ नुनो मोननाय जायो जायजों जों गयफोर गायोबा जों। गिबियावनो गय अ फुलि लाबोनानै गायफैनांगौ जायो। आरो नों माने गयखौ माने लं ट्राम होनना बुंनांसिगोन आरो गोबाव सम जों। मोननाय होनना बुंसिगोन जों आद बोसोर नय बोसोरनि उनाव बेखौ मोननो हायो। जाय समाव जों गायना लायोबा गोबां मुलाम्फा जायो आरो उननि समाव माने फिउसारनि। थाखाय जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जोंहा बिदिनो गामि खाथि खालाफोराव गोबां नुनो मोननाय जायो जे बिदिनो गय बागानफोर। बिदिनो गामिफोरावबो थायो गोबांनो बिदिनो गय बागानफोरजों माने गोबां रांखान्थि। थियारि आरजिनानै माने गावनि जिउखौ गोबां माने आलदा माबायाव लांना थांनायखौ नुनो। नुनो मोननाय जायो आरो गोबां जौगानायखौ नुनो मोननाय जायो गय बागान खालामनानै। बेफोरजों जों गय बागानफोर खालामना लानो हायोबा माने गोबां मुलाम्फा दं। बेनि अनगायैबो जों आरो गयफोरखौ माने। जोंङो मोजाङै लाखिनो रोंनांगोन जेरै गयफोराबो बिदिनो। गायलाबायना दोनबानोखि जायाना बिदिनो एसे एनै हाग्रा। फोर दानस्रांबाय थानांगौ जानानै फैयो बिदिनो गयखौ आरो खनसे गायना होबानो जाया बेखौ गायस्लायफिननांगौ। नांगौ जाना होयो बिदिनो जों बोसोरथामसोखौ गाय गायस्लायनांगौखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बोसोरथाम गायस्लायबा जोंहा गया मोजां जायो होननाय जों खोनानो मोनो आरो बै। जायफोरा बागान खालामो बिसिनिफ्राय। बिदिनो बुङोबा जों हाग्राफोरखौ दानस्रांना होबाय थानांगौ माने नायबाय था। थानांगौ हाग्रायाथ'बिदिनो ओंखारफ्लेबाय। थायो नालाय मासै मास बिदिनो हाग्रा ओंखारगोन बे समाव जों माने मोजाङै जोथोन लाखिबा जोंहा। फिउसाराव माने। गोबां रांखान्थियारि आरजिनो हायो आरो गय बागाननिफ्राय थिग बेबायदिनो लबार बागान। बागानाबो बिदिनो बिदिनो बेखौबो गायनांगौ जोंहा। गायनायनि उनाव बेखौबो हाग्रा इदि बिदिनो जोथोन लाखिनांगौ जानानै फैयो आरो जाय। औ बिदि मोसौफोर हाबोना। ओ जेराव बागानफोर खालामो बेफोराव माने मोसौफोरबो हाबो माबो हाबो बेफोरनि थाखाय माने। बेफोरखौ जों नायबाय थानांगौ जानानानै फैयो आरो। बेफोरनिफ्राय जोंहा माने गोबां रांखान्थियारिफोर आरजिनो हानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा। गामि ओनसोलाव बुङोबा फार्स्टआवनो जोंङो आबादखौ मावग्रोनायखौ नुनो मोननाय जायो आबादखौ माने बयनि। नखर नखर जा आबाद मावो जोंहा मुलाम्फाबो दं। बिदिनो माने रांखान्थिबो नांगौ जायो आरो जेरै जों आबाद माव। हानायाव जोंहा गोदोहायथ मोसौ बिदिनो मोसौबा बिदिनो नांगोलफोरजों हालौवनायखौ नुनो मोननाय जायो। जायोमोन। दा जोंहा बयनिबो नखराव ट्रेक्टरथ' थाया नालाय बिदिनो रांखान्थियारि गोबां नांगौ। जायो दा ट्रेक्टरजोंसो हालौवो नालाय बयनिबो गामिबा नखर नखर इदिनो ट्रेक्टरफोर। सो हालौवनायखौ नुनो मोनसै बिनि थाखाय माने जोंहा गोबां रांखान्थियारि नांगौ जायो। जेरै जोङो अबबा आलि दाननायफोरावबो जों बुरजा हाबाथ' हारसिं दाननो हाया नालाय न'खरनि मानसियानो दाननो हाया नालाय न'खरनि मानसियाल' बिनो हाजिराफोर लानायाव जोंहा रांखान्थियानो नांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जों माइ गायनायावबो आइजो माहारिफोरखौ हाजिरा लानांगौ जायो बिनि उनाव बिदिनो माइ हानाय सम माइ गायनाय सम बिदिनो माने माइ गायनायजों लोगोसे रांखान्थिबो नांगौ जायो आरो नों माइया माने मोजां मोजाङै लाखिनो रोङोबा जोथोन लानो रोङोबा माइजों मुलाम्फाबो दं बिदिनो आरो रांखान्थिबो नांगौ। जायो आरो औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां।
औ। जोंहा आबाद बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि आबाद थायो। ओरै नोंथाङा बुंदों औ। माखासे दंफांनि बुंबाय नोंथाङा आरो माखासे बिदिनो जाग्राफोरनि आबादनि बागै रायलायबाय जेरैबायदि। आरो जोंहा बिदिनो आबाद बुङोब्लाथ' गोबां बेफोरनो। आबादाव आबादाव गोलैयो आबाद होननायाव आरो जोंहा। बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै गाव सुफुंथायनि थाखाय गोबां बिदिनो आबाद मावनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनो बर'फोरनि न'फ्रामावबो जों बांसिनानो माइ आबादखौ खालामनायखौ नुनो मोनो आरो जे बेलेग आबादखौ माव दामाव जों माइ आबादखौ गायनायखौ बर'फोरनि न-न'खर नख'रफ्रोमावबो बांसिनानो जों माइ आबादखौ नुबोनाय जायो आरोना जोंहा औ। गोदोनिफ्रायनो माइ आबाद मावबोनानै सोलिबोनाय। बा माइ आबादखौनो मावबोनानै जा-जानाय सुबुं हान्जा बर'फ्रा। बेखायनो जों बे माइ आबादखौनो गोदोनिफ्राय मावबोनाय जोंहा बे माइ आबादजों आबादजोंनो जानायखौ जों नुनो मोनो आरखि जे गुबुनावहाय माइ आबाद बा गुबुननिफ्राय माइफोर फोर माइफोर बाया लाबानो गावनो जे न'आव गायनानै बे माइनि आबादखौ जों गावनो गाव गायनानै गावनो जों जानो हायो आरोखि जे गुबुननि गुबुननाव जों जे सोनारनो गोनां जाया जायाखै आरोखि। जों मानोना गाव गायोब्लाथ' गाव मोनजागोन ना बाय गायाब्लाथ' बायनासो जानांगोन नालाय ओंखायनो जों बे माइ आबादनिफ्राय बेफोरखौ जों मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरोखि। आरो औ जों आरो गोबां बिदिनो माइ बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि माइ थायो माइआबो रनजित माइ थायो फरिमल माइ थायो आरो जोसा थायो। माइब्रा थायो बिदिनो बायदि रोखोमनि माइफोरखौ जों नुनो मोनो आरो माइयाबो माइ माइ ला यै माइ दाम आरोखि जेरै जोंहा जोसा माइआ दाम। आरो जोंहा माइब्रा माइआबो दाम माइ लायै माइ जोंहा दाम आरो माइ फोराबो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दाथ' गरम बोथोर जेरै गरम बोथोराव जोंहा आबाद मावनाय जायो। जेरै ओ जोंहा दायो थास' ओंखारगोन थास'नि आबाद आरो जोंहा जिं खा बहल थास'खौबो गोबाङानो बिदिनो औ थारुन थारुन थारुनाबो जोबोरनो थारुनखोबो ओरैनो गोथाव जायो जोंहा। गोबां बिदिनो बेदरफोरजों जाजायो अमा बेदरजों जाजायो ना बेदरजों जाजायो। दाथ' गरम बोथोराव बे ओंख्रिफोरा जानो जोबोरैनो मोजां आरोखि थारुनफोरा आरो जोंहा ओरै जिंखा बहल जिंखा बहलाबो बिदिनो गुसु आरो गो ओंख्रिया जे जोंहा गरम बोथोराव जाग्रा ओंख्रि आरोखि बेखायनो बेफोर औ बे ओंख्रिफोरा मोजां आरोखि आरो बिदि जों हा गोबां रोखोमनि ओंख्रि दंबावो जे जोंहा गरम बोथोराव जाग्रा ओ जोंहा औ गरम बोथोराव गायग्रा आरोखि। आरो बिदिनो जोंहा बे फोर आबादखौ मावनानै गावनि उदैल' नङा जे फाननानै बा फालांगि मावनानै जोंहा गुबुननोबो बेफोरबायदि राहाखौहाय बा बेफोरबायदि बायनानै जानायखौ जेरै जोंहा टाउन सहराव थाग्राफोर गोबां मानसिफोर दङ। बिसोरा गाव आबाद मावनो थाखाय गावनि खेथि गैया बा गावनि दुब्लि फोथार गैया। जोंबायदि आबाद मावनानै जानो बेखायनो बिसोरहा ओ जोंनि फ्रायसो जों जों गायनायखायसो बा जों बेफोरबायदि मैगं थाइगं बा माइरं माइफोरखौ गायनायखायसो बेफोरो जोंनि जों गायनायखायसो मोनजादों होनजायो आरोना टाउन सहरनियाथ' औ बेबायदि मैगं थाइगं गाया नङा होनब्ला
औ औ। ओ नोंथाङाथ' बुंलांबाय गोबाङानो ओ नोंथांनिफ्राय गोबां मि थिनो मोनबाय बेनि अनगायैबो आरो जोंहा खहा जानायखौ बुङोबा जों माने माइ माइ गायनायावबो गोबां खहा जायोबाय। बिदिनो ओ मा होनो बिदिनो मैगं थाइगं गायनाय समावबो खहा जानायखौ नुनो मोनो। जेरै जों माइखौ मोजां जोथोन लाखियाबा दै जों माने माइफोराव जों अखा हायाबा बा दै सोनो हायाबा जोंआ माइखौ बिदिनो रानलां नाय नुनो मोननाय जायो जायनि जाउनाव जोंहा माइ फोरा माने मोजां फिथाइ थायाबा मोजां गोलाव गोलाव बिदां जायालासिनो थानै बिदिनो खमाय जानाय नुनो मोननाय जायो आरो जेराव जों हा बोरिफोराव रान स्रावना थानाय माइ जायै बिदि नुनो मोननाय जायोना नोंथां आरो बेनि अनगायै ओरै बुङोबा जों मैगं थाइगंखौ जोङो बुङोबा बिदिनो मैगं थाइगंफोराव माने जोङो एम्फौ नांनायखौ नुनो मोननाय जायोना बेफोरनि जाहोनाव माने जोंहा मैगं थाइगंफोर गायबाबो खहा जानायखौ खौ नुनो मोननाय जायो आरो। नोंथां होमबा नोंथां जोंनि सावरायलायनाया माने टाइमबो जाबाय ना लाय बेखिनियावनो आं नोंथांनि सावरायलायनायखौ दोनथ'लायसै होननानै सानबायमोन।
औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। दे अब्ला नोंथां गोजोनथों।